आदा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथांनिया खबरा माबोरै
ओरैनोथ' मोजाङानो दं
औ नोंथां आंनियाबो मोजां ङैनो दं ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना
औ ओरैनो दङ
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा आंजों सावरायनायाव ओ दसे सम बाहागो लानो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
ओ बिदिब्ला नोंथां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जों गोबां ओंख्रिफोरनि मुंफोरखौ मिथियो ओ जेरै अनलाजों दाउ बा नारजि अमा बा नाफामजों थास' बिसं आ बै फोरबायदि ओंख्रि बा सबाइजों साम' बेफोरखौनो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै सान्नानै लानो हायो आ बेनि गेजेरावनो जों नोंथां ओ सबायजों साम' ओ बे आयदानि सायाव गुवार एबा थोंजोङै सावरायनो होननानै सानदों ओ नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि हालामाव बा ओनसोलाव साम'जों सबाय ओ बे मैगंखौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे ओ फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां गोबां हाय हाया म मा होनो गोबांथार हायाबाबो ससेखौ आङो बुंनो हागोन ओ ओरैनो सबाय साम' होननानै जोङो बुङोब्ला ब्ला बेयो बयबो न'खराव आथिखालाव ओंख्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनसै ओ सिगांग्रो बेखौ दैमा बा दैसाफोरनिफ्राय ओ जोङो साम'खौ खननानै ओ लायग्रोनांगोन आरो बेखौ बाजारफोरावबो मोनो बेनि उनावहाय बा जोङो बेखौ सो सोमनानै दोनफैनांगोन हरसे सोमखांनायनि उनावहाय ओ बिनि मैलाफोरा ओंखारोब्ला जोङो बेखौ दाननानै लानांगोन दाननानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेखौ एवनांगोन आरो मोजाङै मोजाङै एव एवखांनायनि उनावहाय जोङो सबाय जायखौ जोङो बेखौ फार्टआवहाय मोजाङै एवथ्रेबनानै लानानै जोङो बेखौ ओ आथिखालावथ' गोबां ओ मुगानि जेरै मेचिनफोर ओंखारबाय बेफोरजों जोङो हुख्रेमनानै लानांगोन सिगाङावथ' जोङो ओ बेखौ आखाइजों बथलफोरजों होख्रेमनायखौ जोङो नुबोदोंमोन
नांगौथारै
बेनि उनाव दै होनानै जोङो सबाय ओ साम' ओंख्रियाव दै होनानै जोङो दै होनानै बे सबायखौ जोङो हरनांगौ बेबायदि आङो बांसिन नुबोदों हयथ' आङो संनानै जाफेराखैबाबो बेफोरखौ आङो ओ नुदों आरो ओ नोंथाङाबो दोरोङारि बर'नि जे ओंख्रि अनला दाउ मेवा बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायदो दे
अ नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि अनला ओ मेवा दाउनि सोमोन्दै ओ आं जानो आथिखौ नोंथांनो फोरमायनो नाजानो ओह गिबियावनो जोंनो अनला संनो थाखायथ' आलुवा माइरंनि गोनांथि जायो बेनि अनगायैबो जों मिथिबोदोंखि ओ माइब्रा माइरंजों जों अनला ओंख्रि जाजाया बे खोथाया ओ थारैनो सैथो बेनिखायनो जों सा साफ्रोम ओ बर' न'खरानो आलुवा माइरं बा जोसा माइरं बा बे माइरंखौ अनला देनायनि सिगां जों से घन्टा बा नै घन्टाससिम सोमनानै दोनो जाहाथे अन गुन्दैया ओह अन देनाय टाइमाव बा अनला देनाय टाइमाव बे माइरङा गुरै जायो बा थाब गेब्लेयो होननानै जों बे नै घन्टा बा से घन्टाखौ सोमो बेनि थाखायनो ओ सोमनाय जायो आरो बेबायदिनो सोमनानै बोखांखांनानै ओ गुबुन गुबुन आइजेंफोराव जों अन गुन्दैखौ ओह देनायखौ नुनो मोनो जेरै उवाल बा दिंखि बा थबसि नाथाय आथिखालाव बाजाराव मोननाय गोबां मेसिन जायफोरजों जों ग्राइन्डार बा ग्राइन्ड खालामनानै नुनायखौ खालामनानै अनला देनायखौ जों नुनो मोनो आ गिबियावनो जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय ओ मेवाइ बा दाउ बेखौ ओ सिगांग्रो थाव गुबैजों एवथ्रमनानै ल हनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय ओ दै होयो आरो बेबादिनो जेब्ला दैया गोदौो अब्ला देनानै लानाय अनला बा अन गुन्दैखौ जोङो दैजों गलायनानै गोदौनाय मेवाइ ओंख्रियाव होसननायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं ओ गुबुनफ्रा ओ अन गुन्दैखौ गोरानैबो अनला संनाय टाइमाव होनाय खौ नुनो मोनो नाथाय ओह गोद गोरानै अन गुन्दैखौ होयोब्ला जों अनला ओंख्रियाव गथा खायो होननानै फोथायो आरो अनलाया सार जाया होननानै बा गोथाव जाया होननानै जों फोथायो बेनिखायनो जों अनला संनाय टाइमाव ओ अन गुन्दैखौ दैजों मज्लायनानै हरोब्ला साबसिन जायो होननानै फोथायो
औ
नि अनगायैबो अनला ओंख्रिखौ ओह गोथावसिन खालामनो थाखाय ओह आथिखालाव बर' आइजोफोरा बाजारनिफ्राय मोननाय ओह गोबां मस्ला मस्लि बैफोरखौ देफबनानै होनाय खौ नुनो मोनो आरो बे बेजों उम लोगोसे खारदै ओ बे खारदैखौबो गोथावसिन बा मिलौनाय जाहोनो थाखाय ओ खारदै बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ खारदै होनोब्लाथ' जों नोंथां ओ गिबियावनो थालिर फस्ला आ बे थालिर फस्ला बिफांखौ खौ दानफायनानै ओ बा फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै बेखौ से मास बा नै माससो फोराननानै ओ बेखौ सावनानै हांगार बानायनानै ओ फिथर बानायनायखौनो जों खारदै होननानै बुंनाय जायो आरो आरो बे खारदै या गोबाब जायो आरो बिनि अनगायैबो जों खारैखौ सिबिंनि थारा बा सबायनि थारा ओ बैफोरजों ओ बानायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बांसिन जों थान्दिर फस्लानिखौ गोबाबसिन जायो होननानै एबा मिलौसिनो होननानै जों फोथायो नोंथां बेबायदिनो खारैबो होनाय नुनो मोनो अनला ओंख्रियाव आरो जोबथारनायाव ओ मगा दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया दुन्दिया होनानै बा दुन्दिया होनानै ओ मोदोमफ्रु अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो अनला संनाय टाइमाव जों ओ जेब्लानो अन गुन्दैखौ हरो अब्ला जों अनला ओंख्रिखौ दाखोन खोबनाय जाया मानोना बे अनला ओंख्रिखौ जों गोदोयो होननानै बुंनो हायो गोदोयोब्ला बियो माने ओंखामनि महर लायो बेनिखायनो जों जेब्ला अनला ओंख्रि सङो अब्लाहाय ओ अन होखांनायनि उनाव बे अनला ओंख्रिखौ खोबनाय जाया ओ खालि एरनायल' जायो ओ बेखिनिखौ आं मिथिगौ नोंथां बिनि अनगायैबो अनलाखौ ओ जों माखासे फोरबोफोरावबो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ जों ब बर'नि ओ हाथासुनि हाबा ओ बै हाथासुनि हाबायावबो जों अनला ओंख्रि ओ हिन्जाव गोदान बा जाय खैना गोदान अ बिथाङानो गावनि आखाइजों खुद ओ अन गुन्दै देनानै अनला ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो आरो बे अनला बा हाथासुनियाव संनाय ओ अनलाया गुफुर गाबनि जायो होननानैबो ओ आं खोना मोन्दों नोंथां मानोना बेवहाय हालदै होनाय जाया होननानै आरो बे अन अलायाव ओह दाउखौ मानै होयो होननानैबो खोनानो मोनदों ओ आरो ओह जों अनला मैगंखौ बेफोरनि अनगायैबो दाउ बा मेवाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगं जेरै ओ मोदोमफुल ओ बिलाइ गोरलै बा बिबार बा थाइबें बिलाइ बेफोरबायदि गोखा बा खााथो बेफोरबायदिजों संनानै जानाय बा नार नारजि गोरान बेफोरखौ सिफ्लायनानै अनलायाव होसननानै संनानै जानाय बा ना गोथां बा अमा गोरान बैफोर बायदिसिना मैगंफोरजों जों ओ अनला मैगंखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव हेल' बिदिब्ला नोंथां ओह नोंथाङा ओह नोंथांमोननि ओनसोलाव साम'खौ ओह मोनबैसो रोखोमनि मोननाय जायो आरो बे साम'फोरखौ ओह सबायाइनि अनगा मा मा मैगंजों संनानै जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायदो
ओह जोंनि ओनसोलाव बेवहाय साम'खौ ओ मोननैसो रोखोमाव मोननाय जायो बेयो जाहैबाय साम' मोनसे दङ बेयो गिदिर आरो मोनसेया गोलाव बेयो फिसा एसे बियो ओरै जोङो बेखौ ओ गोबां मैगं थाइगंफोरजोंबो जानो हायो जेरै बांसिन जोङो बेखौ एवनानै जानायखौ जोङो नुयो बेनिफ्राय बै साम' गिदिर जायखौ जोङो जोंनिथिं साम'ओ लादाय होननानै जोङो बेखौ बुङो जोंनिथिंजाय बेखौ जोङो ओ एरख'नानैहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै जों बेखौ एवनानै जानायखौ बांसिन नुयो आरो गोबां मैगं थाइगंफोरजोंबो बेखौ जायो आरो ओरैनो ओ नोंथाङा नारजि जेखौ जोङो दहाय एसे सिगाङाव बुंदोंमोन बेलाजि ओंख्रिखौबो माब्रै सङो एसे फोरमायथिदो नामा
अ नोंथां ओह
नारजि ओंख्रि ओ बुङोब्ला जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव बांसिन नारजिखौ ओ मोननै रोखोमनि मोननाय जायो बे नारजिया जाबाय नार्जि गोखा आरो नार्जि गोदै ओह जोंनि ओनसोलाव फ्राय नारजि गोदैखौ ओह संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओह फ्राय खोनाबोदों ओ नारजि ओंख्रिया सोरबा सोरबा आयजोजों सङोब्ला गेब्लेया होननानै नाथाय नाथाय आथिखालाव बे नारजि ओंख्रिखौ गेब्लेहोनो थाखाय बाजाराव मोननाय ग्राइडार बा ग्रड सिन जों ओ सिगांग्रो ग्राइड खालामनानै लायो आरो बेनि उनावहाय ओ प्रेसार कुकाराव जों होनायखौ नुनो मोनो अब्ला जोङो नार्जि ओंख्रि संनायाव थाम घन्टा बा ब्रै घन्टा लानायखौ जों थामजि मिनिट बा ब्रैजिबा मिनिटनि गेजेरावनो ओह आथिखालाव बर' आइजोफ्रा ओह संनानै बा अमाजों संनानै बा ओह दाउ ओह बायदिसिना बिसिना दाउ दाउजों संनानै जानायखौ जों थारैनो फ्राय नुनो मोनो बा खारदै होआलाबासिनो बाजाराव मोननाय सदा ओ बैफोरखौ बैफोरखौ बाहायनानै थाब फोमोननानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां ओह बिदिब्ला नोंथांजों ओह बर'नि दोरोङारि आयदानि सायाव ओह सावरायनाय हाबाफारिखौ बेब बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा
औ जागोन नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां
दे गोजोन्थों